खुलुमबायनों
औ खुलुमबाय नोंथां
मा खालामदोमोनथाय
ओरैनो दोंथयो नोंथांदा
ए आङो बर'फोरनि जौ जौ बानायनाय आरो जौआव नांगौ जानाय एमावनि सोमोन्दै एमावखौ माबोरै बानायो बिनि सोमोन्दै रायजलायनो सानदोमोन रायलायनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथाङा रायलायनो हागोन दे
गिबियावनो जोङो एमावा जौबानायनो थाखाय मोनसे गोनांथार मुवा एमाव गैयाबानो जोंनि जिउआ जाया आरो बिनि थाखायनो एमावखौ जों बानायग्रोना लानांगौ गोनां जायो एमाव बानायनो नि थाखाय माखासे माखासे मुवा बेसादफोरखौ बुथुमग्रोनांगौ जायो एमाव बानायनायनि जगार बानायनायाव सेरसे जखानि माइरं माइरंखौ लाग्रोनाय जायो बिनि उनावहाय खासि हाग्रा बिजौ मोनजिनै था लानाय जायो बेनि उनाव बिसाव बेदर थलासे जखानि लानाय जायो आरो बिनि उनाव आगर सिथानि रोदा थलासे जखानि लानाय जायो आरो आमफ्राय लास्टाव थालिर बिलाइ एबा आनारस बिलाइ गोरलै आदा फवासो जखानि लानांगौ जायो आरो बेफोर गाससिबो मुवाखौ बुथुमखांनायनि उनाव एमाव बानायनाय समाव माइरं बाक्साखौ खन ए था मोनथामसो सिगां दैयाव सोमनानै लानांगौ जायो आरो बेनि उनाव दैनिफ्राय बोखांनानै घन्टासेसो। सम माइरंनि दैखौ फसर उम फसर गारजोबनांगौ जायो बेनि उनाव खांनानै लानाय। बिफां लाइफांनि बिलाइ आरो बेदर रोदाफोरखौ। उवाल एबा दिंखियाव गुन्द्रा सौग्लिनानै। लानाय जायो आरो बेनि उनाव। बेनि उनावसो सोमखांनानै दोननाय माइरंखौ जयै देफानानै। अन खालामनाय जायो। अनखौ उवाल एबा दिंखिनिफ्राय संग्रायाव दिहुननानै लानाय जायो। बेनि अखानायै बेनि उनखौनो। संग्रायाव मोजाङै दै सारस्रो सारस्रो। नाय नानाय जायो आरो सारसो सारसो नानाय जायो अनखौ। बेनि उनावहाय बेखौ फिसा फिसा लादुरा खालामनानै। एसे दाब्ले दाब्ले रोखोमै दानाय। जायो आरो बेखौ दाखांनायनि उनाव। बेखौ गुबुन मोनसे संग्राय एबा सान्दांग्रायाव दोननानै फोराननानै ला लानाय जायो। बानाय गोदान एमावखौ एबा गोरलै गोरलै होननानै बुंनाय जायो बे एमाव गोदाननि लादुरानि सायाव थायनै गोजाम एमावखौ सिफ्रुनानै बेनि गुन गुन्दै। खो सारनानै होनाय जायो बर कसारिफोरा बेखौ एमाव मो खां होननानै बुंनाय जायो एमाव गोरलैनि समाव माइनि जिगाब। एसे सारनानै बैसाङाव हरब्रै दोन दोननाय जायो आरो बेनि उनाव। सो बियो एमाव महर मोनो। दानिया आङो एमाव बानायनाय जोबखांनायनि उनाव जौ जौनि जौ खौ माबोरै बानायो बेखौबो इसे सावरायलांनो लानाय जाबाय। जुमाय जौ एबा जुमायखौ जों। बानायनाय समाव बाक्सा माइरंखौ। बाक्सा माइरंखौ जौ बानायनो जुमाय संनाय। जुमाया गेफे जायोब्ला जौ जाया होननानै फोथायो। जुमाय संनाया स्राव स्राव जानांगौ। अब्लासो जौआ मोजां जायो होननानै सानो आरो। बरफोरा जुमायनि ओंखाम दुंबुर थानाय समावनो एमावखौ। फुननानै गुसु जाहोयो आरो उनाव हानि दो एबा मालदाङाव सोनानै दोनो गंसे दोआव सेरथाम सेरब्रैसो जखानि माइरंनि जुमाय सोनानै दोनजायो। बे जुमाय एबा जौआ हरथाम। हरथाम हरथाम एबा हरब्रैनि उनाव लोंजानाय जायो आरो। हरथामनिफ्राय गुजि हरसिम दोननानै। जुमाया लोंजायो गवालपारा जिल्ला आरो बा। साहा बांलानि बर बा बरफोरा जुमाय। एमाव फुननानै संग्राय एबा। सान्दांगायाव थालिर बिलाइ बनानै। फोननानै दोनो आरो बेनि उनावसो दोआव सोयो। बिसोरो आसामनि दाब दाब बर बायदि फिसा। फिसा हानि दोआव जुमाय सोनानै दोननाय जायो गेदेर दोआवसो सोनानै दोननाय जायो गंसे जुमाय सोग्रा दोआ सोरनिबा सेरजि जिनैसो माइरं जुमाय सोजायो बे दोखौ मोनथाम मुङै मोनथिनाय जायो आरो दाबखा मालदां आरो जलंगा बे जौ सोग्राफोरनि मुङा आरो आथिखालाव साह फा सा सा सानजा निफ्राय ना गोरान सोथुमनानै सालान हरग्रा हानि दोखौ दाबखा बुंनाय जायो थाखा सोदोबनिफ्रायनो सोलिबोनाय बर' कसारिनि गेजेराव दाबखा जाफैदों आरो गोदो गोदाय मा मानै बिदा फंबाय रायखस दङमोननो बिसोरो इसोरनि रायजो रायजोआ मानसि गोस मोसौ जिब जुनार सिथारला बायदोंमोननो जिब जिरादफोरा हालाय हाफाय जानांदोंमोन बिसोर बे राखसफोरनिफ्राय रैखाथि मोनो महर फोरबो महादेबनि ओसाखाथियाव सा साफियो जिब जुनारफोरनिफ्राय महादेबा गासैबो खोनाजोबनानै मानसिनि माइाया लानानै रायखसनि खाथियाव थाङोनो। बेबायदिनो जौखौ जों गोबां हाबा हु खा हाबा हुखा जेनेबा हाबाफोराव पस बायदिफोराव होयो आरो जौखौ आरो न'नि आलासिफोर बुजायनायावबो जौआ जोंनि थाखाय गोनांथार दा जौखौ जोङो जि आइ टेक मोननोबो हादों। दानिया नोंथाङा माबा मोनसे बुंनो गोसो दंबावो नामा? आंनि बुंनांगौआ जोब्बायमोन।
उम औ नोंथां आं बोथोरारि एबा आबादनि फोरबोनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना?
औ सावरायलांनो हागोन दे
ओ बोथोर एबा आबादजों सोमोन्दो थानाय रंजाथाइ फोरबोखौनो बोथोरारि एबा आबादारि रंजाथाइ फोरबो होननानै बुङो। जेरैहाय हाल जुरि जेननाय, नांगोल जांख्रा, खोथिया फुजेननाय गसा लायजेनन्नाय, बाख्रि गायसन्नाय ओ माइ नायहैनाय, माइनाव लायनाय खाथि गासा, मागो, ओंखाम गोदान जानाय बेफोरखौनो जेनेबा बोथोरारि फोरबो होननानै बुंनाय जायो आरो ओ हाल जुरिजेननाय बर' हाल जुरिजेननाया जाबाय बर' हारिनि गासै हालामावनो मोनसे गोथार सान बारय लाना बारायखौ नायनानै हालखौ जुरिनाय जायो जायोमोन आरो सनिबार आरो मंगलबार खालि हालखौ जुरिनाय जायोमोन जाय मानसिया हाल खौ जुरिगोन बे मानसिया नांगोल जुंगाल आरो मोसौ खौ हालखौ खुलुमना आर'ज गाबो आरो सानजाहा मोखां जाना बिनि उनाव हा दब्लायखौ खुलुमनानै सानजाहा मोखां जाना हाल एवजेनोमोन आरो बेबायदिनो सानजा सोनाब ओ आन्थोर लानानै हालखौ एवनाय जायो आरो बे फोरबोखौनो ओ फुंसेनि गेजेरावनो फोजोबनाय जायो आरो बे फोरबोखौ। ओमफाय हाल जांख्रा होनोब्ला आबादारिफोरा बोसोरारि माइ गायनाय जोब था सानखौनो हाल जांख्रा फोरबो महरै फालियो आरो बे फोरबोआ बे फोरबोआव जेनेबा गामिनि हालुवा माइ गायग्रा मानसिफोरा सावरि जाहैयोमोन आरो। बे दिनखालि दुब्लियावनो जौ लोंलाय लायो ज' ज'। बयबो हाब्रु फो उम फोनलायो आरो माइखौ गायखांजोबनायनि उनाव नांगोल, जुंगाल फोरखौ दैयाव सुस्रांनानै लावथिजों थेथ थेब बुयैनाय बे नेमखौ फालियो आरो। उनाव दुगैस्रां लोबस्रां न'आव फैना जौ लोंना मिनि खुसियै रंजालायो मोसालायो आरो। ओ माइया गायखांजोबनायनि उनाव बे फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो। खोथिया फुजेननाया जेनेबा खोथिया जेब्ला रायो अब्ला न' खरनि सोरबा सासे हिनजाव मानसिया बिमा लोखिनि मुङाव गय जरा, फाथै जरा होनानै खोथिया फुनाय खामानिखौ जागायजेनो आरो। गसा लायजेनन्नाय माने ओ गसा लायनाया जादों माइ गायग्रा हिन्जावफोरनि फोरबो आरो माइ गायनो फोमोननानै दोननाय हायाव न'खरनि गाहाइ हिन्जावा आखाइयाव खोथिया लानानै सानजा सा खनायाव हाखौ खुलुमनानै गायजेननाय जायो आरो। हाल जुरि जेननाय होनोबा हाल जुरिजेननाया बर'नि मोनसे आबाद दारि फोरबो सरासनस्रायै हाल जुरिजेननायखौ बाराय खालार अदेबानि मंगलबार आरो सनिबार खालि जागायजेननाय जायो आरो जि जायगायाव हालखौ एवजेनगोन बेयाव मोसौ हाल ओ जुरि जेननानै हाखौ हालेव उम ओ हालौवो आरो खुलुमनानै सानजा सोनाब गोलाव हालखौ एवनाय जायो आरो नांगोल जांख्रा ओ नां फोरबोआ हालुवाफोरनिब्लाबो हिनजावफोराबो बाहागो लाफायो आरो। हालेवनाय जोबखालि हालुवाफोरा दुब्लि बारियावनो जौ लोंनानै नांगोल जुंगालखौनो लावथिजों ओ थेथे थाथा बुनानै रंजा बाजायै जौ खौ लोंलाइयो आरो ओ जौ लोंखां आरि खां नांगोल जुंगाल न'आव लानानै फैयो आरो बेबायदिनो नांगोल जांख्राफोर बो जोबलाङो बाख्रि गायसननाय ओ बे फोरबोआ माइ गायग्रा हिन्जावफोरनिल' आरो ओ माइ गायग्रा हिन्जावफोरा माइखौ गायजोबनोसैबा ओ साहा सोनाब खनायावनो दखरसे जायगा दोनो आरो। माइ गायजेनखालि मोजां बार अदेबानि समबार बुधबार बिस्थिबार एबा सुक्रबार जायोब्ला बैदिनखालि न'खरनि गाहाइ हिनजावा दखरसे जायगा दोननायखौनो माइ गायहैयो आरो। जुदि सुनिबार एबा मंगलबार जायोब्ला बै दिनखालि गायालासे गुबुन दिनाव मोजां बाराय गाय लानानै गायनाय गायहैफिन नो आरो ओ बिब्दि खनासे दोननानै माइ गायनायखौनो बाख्रि गायसननाय होननानै बुंनाय जायो आरो। खोनादों ना नोंथां? माइ नायहैनाय। माइ नायहैनायाबो आबादारि बर'फोरनि मोनसे फोरबो हिसाबै हमना लाजायो जेरैहाय बे फोरबोआव खरनि गाहाइ हिनजावा दुगैस्रां लोबस्रां सान दैदेननाय लोगो लोगो थाव एसे आरो गनसि गंसे लानानै नख खरनि हौवा सासे ओ मानसि आरो लाफानानै गावसिनि दरसे हानि माइखौनो नायहैनाय सा सानजा खनानि गसासे माइआव थाव बिलिरना गनसिजों हुब्लिदनानै फैयो बिब्दि खालामनायनि ओंथियानो जाहैबाय माइ बिदा गोलाव गोलाव जानानै माइ बिगरा जोंथि आरो गोगो जाहैयो नायनो माइनाव लायनायाबो जेनेबा बेबो मोनसे आबादारिनि फोरबो हिसाबै हमना लाजायो।
उम माइनाव बरायनायलायनो। थाखाय समबार नङाब्ला ब्रिस्थिबार बारायखौनो बर'फ्रा बांसिन सायख'ना लायो आरो मानोना लायगोन खालि न'खौ लिरस्रां आरिस्रां न'खरनि गाहाय हिनजावा खानाय लोबस्रां आरिस्रां लाइजौ लाइ गांसे जे लथा थायसेयाव दै गोथार लथासे आरो खासि गंसे लानानै बाथौसालियाव खुलुमनानै दुब्लि बारियाव थाङो आरो दुब्लि बारियाव थांनानै सानजा सा खना ओ गसासे माइखौ लथानि दै गोथारजों थुखैनानै खुलुमना माइखौ हानानै लाइजौजों थन्नानै लथा मोखाङाव दोननानै रुजुनानै लानानै फैयो आरो। न मोनफैबा आथिं सुनानै माइनाव बिन्दु नङाब्ला बाख्रियाव दोनो आरो। ओ खाथि गासा बेबो आसिनदानि जोबथा सानाव बे फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो बे समाव माइ दुब्लिफोरा सोमखोर महर लाना थरायो माइ आबाद आबादा मोजां जानायनि थांखियै खाथि फोरबोआव बिमा लोखिखौ खुलुमनाय जायो आरो फोरबोनि सानाव मोना बिलियाव गावबा गावनि माइथिलियाव गासा सावो आरो खुलुमो।